हेल'।
औ खोनादों नोंथां।
खालामदों नोंथाङा दायो ओरैनो?
ओरैनो दंथयो।
उम उम। बिदिब्ला डाइरेक्ट टपिकआव फैनोसै ना?
औ।
जोंना टपिकआ समाजारि जेंनानि सायाव बर'फोरनि समाजारि जेंनानि सोमोन्दै सावरायनोसै एसे।
औ औ। औ जायो दे।
आं फंनैसो ओरैनो बुंना होग्रोनोसै। जोंहा समाजारि जेंना होनोब्ला जोंनि समाजाव आरोना एकसुलि जोंनि बर' समाजाव गोबां जेंनाफो नो दङ जाय जेंनाफोरखौ जोङो माने बे ससेल' रायलायनायनि गेजेरजों बुंनानै फोजोबजोबनो हाया आरो दा आङो माखासे जेंना फोरखौ आ बुंलांगोन आरो माखासे जेंनाफोरखौ जों सावरायगोन।
ओं
दा जों नायनो थाङोब्ला स्पेसिलि जोंनि। बर' गामिफ्राव। आ जोंनि गामि एरियाफोराव गोबां माने न'खरफोर दङ जायफोराव। माने जाय न'खरफोराव आ सामफ्रामबो जुमाय आ रि लोंनानै माने दावराव दावसि खालामनाय न'खर फ्रा सान्ति गैया। ओ- गथ' गथायाइफोरा माने। लेखा फरायदों ना फरायाखै? ओंखाम जादोंना जायाखै माने बेफोरखौहाय। ओ-दिथा होआ बेफोरबायदि न'खर दं आरो जोंनि गामि एरियाफ्राव गोबां दा बेफोरबो जाबाय। जोंनि बर'फोरनि मोनसे माने समाजारि जेंनायाव होनजायो आरो। इनिफ्राय गामिफोराव बिदिनो गोबां जुमाय लों नाय मानाय बेफोर जाबा बेफोर बायदि दं आरो बेफोर जाबाय जोंनि स माजारि जेंना आरो जोंहा, आ- गोबां जेंनाफोर। दंबावो जेरै - माने उन न्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जेराव उन्दै बैसोआव हाबा जानानै माने इयुन समफोरावहाय माबायदि संसार जानांगौ। औ ओ-माबाद ओ-गथ' गथ थायफोरखौ बेंहैनांगौ बेफोरबायदि। खामानिफोर खौ रोंहैया बा माने ओ-गुबुन मानसिफोरजों खारफिनो बेफोरबायदि जायो। आरो आरो फारसेथिं जों। माने स्टुदेन्ट फोरनि बिथ बथिङाव नायोब्लाबो जों माने माखासेफोरखौ माने गोबां स्टुदेन्टफ्रानो आथिखलााव निसा लालांग्रा जालांबाय बा माख खासे स्टुडेन्टफ्रा फरायनायाव गोसो होला ससियेल मिडिया बायदि आरियाव थानानै माने टाइम बारहोग्रा जालांबाय बेफोर जाबाय। जोंनि समाजारि जेंना जोंहा दंबावो माने बेखारनि जेंनाफोर आ सोरबा बायदिया लेखा फरायदोंब्लाबो साख्रि मोनाखै। नोंथाङा खोनाबाय थादोंना? ओमफ्राय आ सोरबा बायदिया बिदि स्किल बायदि माने गैयिनि थाखाय सा ख्रिफोर मोननो हायाखै होमबा सो सोरबा बायदिया ओरैनो लेखा फरा फरायनानै ओरैनो बेखार दं। बेफोर माने बेबायदि बेखारनि जेंनायाबो जोंनि माने समाजनिनो जेंना जों सा साननो हायो आरो दा बेफोर माने गासै खोबो नो जोर होनानै दा नोंथाङा फंनैसो बुंग्रोदो माने नोंथांखौ बुंनो खावलायबाय आङो?
औ अ ओ बेफोर मानो जायो बेखौ बुंनोसै नामा जाखो? औ ओ जोंथ' जोंनि बर' समाज होनोबाथ' जों मिथियो माने बां सिनानो माने ओ सोलोंथाइ गैया आरो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा आरोना। आ सोलों थाय मोनाखै आरो बांसिनानो माने सांग्रांथि गैया बा बेनि थाखाय बेफोरो जायो जेने जों ओ आङो
औ
उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सायाव एसे बुंसै।
उ उम
उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जाहैबाय ओ जोंनि गामि ओनसोलनि माने बिमा बिफाफोरा आरो गावनि फिसाफोरखौ माने बांद्राय माने खामानि दामानियावनो गोजोमनानै थायो आरो बिमा बि फा फ्रा। ओमफ्राय बेफोराव माने गाव गावनि फिसाफोर खौ माने बांद्राय जोथोन लाया, दि था होआ आरो बेफोरबायदियाव बेबायदि जायो उन्दै बैसोआवनो आरो नो
औ
जाहैबाय ओ बिमा बिफाफोरा खायसेया माने सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा मा जायो बेफोरखौ बांसिनानो मिथिया बि हिसाबै माने ओ गथ'फोरनो मोजां बेबायदि एवारनेस होनो हाया आरो बेवहाय बुजिस'यैयाव माने माब्लाबा समाव बेबायदि जायो आरो माब्लाबा सम माने बांसिन जानायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो आरो गामि ओनसोलाव जौ लोंनायखौ बुंबाथ' बियो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनिया माने बर'फोरा जौ संनानै फानो नालाय बर'फोरा बांसिनानो रांखान्थि हालोदाव माने गावखौनो दासिमबो जौगाखांनानै लानो हायाखै ओ बांसिन मानसियानो जौ संनानै फानो बेबायदियाव गामि ओनसोलाव जाय माने जाय गामियाव जौ फानो आरो बे जायगायावहाय बांसिन जौ लोंनानै न'खराव दावराव दावसि खालामनाय बेबायदिया जायो आरो
औ
औ औ आरो
बेफोरो औ बेफोरो जाहैबाय जोंनि समाज नि जेंना आरोना। दा जों माने बैफोरबायादिखौ फोसाबनो थाखाय थाखायबो माखासे राहाफोर लाजायो गामि गामि एरै फोराव आरो आ नखर फोसाबनायाथ गाव गावनि जाय जाय नखरनि मेइन गारजेन बिसोरनि आख आवनो थाखायो आरो। ओ गथफोरनि जेनेबा लेखा फरायनाय मानाय फोरोंनाय बा गथफोरनि निसा लानाय जुमाय लोंनाय मानाय बेफोरखौ बा दा होनाय बेफोर माने नखरनि जाय गारजेन बिसोरनि थाबाय दा बे बेफोरफोरखौ फोसाबनायनि राहाफोर लाजायो आरो। आरो जोङो ओ गामि एरियाफोराव बेफोरबायदि जेंनाखौ फोसाबनो थाखाय गामियाव माने बेफोरखौ राहा लाजायो माने जुमाय फाननो मो नि जुमाय लोंनाय मोनि बेफोरबायदि माने ओरै हाबा हु हुखाफोर जायोब्ला माबा मोनसे फुजा आरिफोर जायोब्ला माने बे जुमाय होयो बेफोर बेफोरबायायदि राहाफोर लाजायो आरो दा बेफोरबायदि खालामोब्ला माने ओ। बेफोरो जुमाय लोंनाय माने जुमायनिफ्रायसो माने दावराव दावसि जायोथ नखर फोरावबो लोंनाय जानायनि थाखायसो बेफोर माने खमायलांदों बायदि।
औ।
आ दा। मा होनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जेरैना उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौबो बेफोरबायदिनो राहा लाजायो आंनि नुनायाव माने ओ गामि फोरावहाय जाय मोनसि जायनाखि उन्दै उन्दैयाव हिनजावफोर लाबोयो बेफोरखौ माने हाबा खालामालासिनो माने सावरायनायनि गेजेरजों माने माबा मोनसे खालामनानै दोनजायो आरो जेनेबा बैसो जाया अब्ला जों बेफोरबायदि हाबा जानो मोना बेफोरबायदि
औ
आयेनफोर बानायना दोननानै दोनो हायो गामिफ्राव बेफोरबायदि खालामनो हायो आरो दाथ' गोबां गामिफ्राव बेफोरबायदि सोलियो सोलि थेवब्लाबो माने किसुमान गामि फोर दंबावो बेफोरबायदि माने खालामा आरो दा ओरैजा आ लाइमोनफोरा आथिखालाव माने गोबां निसा लाग आ जालांबाय अबेबा पिकनिक स्पटआव ओ जुमाय लोंथिंनाय बाइक सालायथिंनाय गुबुन गुबुन निसा लायो आ रो बिदिनो जेरै जुमाय बिरि सिगारेटनि अनगायैबो आरो माखासे निसाफोर दं बेफोरखौबो लायो। दा बेफोरबायदि लाइमोनफोरा आ लाइमोनफोरखौ माने आथिखालाव फोसाबनोब्ला लेखा फरायायाव गोसो होहोनो थाखाय माने ओ माबाफोर राहा लाजागोन नामा नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
ओ जौ जुवाफोर बेबायदि लाइमोनफोरनो जेब्ला लाइमोन फोरा माने जोंनि बेफोर जौ जुमायफोरखौथ' जोंनि बर'फ्रासो बांसिन फानखायो नालाय बिसोर थ' बर' बर'नि न' खरनिफ्रायनो मोनखायो जुदि बेफोरबायदि लाइमोनफोरा जुदि जुमाय बायनो फैयो बा फानो बेबायदिखौ माने लाइमोनफोरनो हरनो नांङा रो बिसोर उन्दैफोरनो हरनाङा आरो गामिनिफोरा गामिनि गाहायफोर बा गामिनि जायफोरा एसे गोरों आरो बिसोरो दि होनांगौ आरो सोर लाइमोना माबायदि मा अबेयाव थांदों बेफोरखौ नोजोर होनांगौ बेफोरखौ होबथानांगौ औ आरो बिदि माने पिकनिक सप्टफो आव माने लाइमोनफोरनि थाखाय बेबायदि लोंला जालायफोरखौ एलाउ खालामनो नाङा आरो बेबायदि औ आरो
औ माने नोंथां ओ बेबायदि राहा लानो हायो आरो ओ लाइमोनफोरनि लोंनाय जानाय बेफोरखौ होबथानो थिगानो दा जोंहा ओ बेनि अनगायैबो समाजारि जेंना होनोबा गोब बां जेंनाफोर दंबावो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायफोरावबो जोंहा गोबां जेंनाफोर दङ जेरै आथिखालाव माने जोंनि माखासे हारिमुफोर जाय जाय फोरखौ नो माने दख खना गाननाय मानाय बेफोरखौ माने किसुमान मानसि फोरा आ बाग्रा जालांबाय गान गानला बा मोसा सानाय मुसुरनायफोराव गोसो गैयै जालांबाय बैफोरबो जोंनि आथिखालनि ओ माने समाजारि जेंनाफोरावनो गोग्लैयो आरो आरो ओ बिदिनो हौवा मानसिफ्राबो ओ माने ओ दामनाय देनायफ्राव गोसो गैयै जालांबाय गोबां मानसिफो रानो बा बैफोर दामग्रा दे ओ आगजुफोरखौ माने बानायनो रोङि बेफोरबायदि जालांबाय जोंनि समाजाव बे फोरबो माने जोंनि बर'निनो समाजाव । जेरै जेंना होननानै जों सा बुंनो हायो आरो दा बेफोरखौबो माने आ आंनि बायदिबा माखासे राहाफोर लाजायो । बेफोरखौ फोसाबनायनि । दा बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे जेंनाफोर दंबावो जेरै बेखारनि जेंनाफोर । सोरबा बायदिया लेखा फरा फराय दोंब्लाबो साख्रि बाख्रि नागिरथिंनानै ओरैनो टाइम बेखार थांबाय थायो । मा सोरबा बायदिया आ बिदिनो लेखा फराफ्राव गोसो होआ बेफोरबायदि । गोबां जेंनाफोर थायो आरो समाजआव । दा बेफोर जाहैबाय जोंनि समाजनि आ जेंनाफोर दा बेफोरखौ खौ फोसाबनायनि राहाफोरबो जों लाजायो मा माखासे माहारियारि आफादफोराबो बे आथिखालाव माहारियारि आफादफोराबो माने गोसो होदों बेनि सायाव थेवब्लाबो बिसोरबो माने गो बां खिनिखौ कन्ट्रल खालामदों नाथाय गोबां मा माखासे गोबां दंबावो माखासेखौ कन्ट्रल खालामनो हाया । दा जोंहा टाइमाबो जाबायना बेखिनियावनो । दोनथनायसै खोमा नोंथां सावरायनानै गोजोननाय मोनदों ।
औ गोजोन्थों ।
औ